अ लोगो मा खालामदों?
अ ओरैनो जिरायना दं र'।
ए ओमफ्रायो ओंखाम जाबाय सानजुफुंनि
औ आ सानजुफुनि जाबाय दे।
ए मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा अनलाजों दाउमोन।
ए मा मा माबायदि माने बिनि संनाय माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा माब्रै
अ अनलाखौ जोंहाथ' अनला बेखौ फार्स्टावनो माइरंखौ सोमग्रोनानै लायो।
ए
माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव एसे रुइबाथाय उवालाव देनानै अनखौ गुन्दैखौ खालामना लायो।
उम
बेनि उनाव माने दाउ बेदरखौ फार्टआवनो सामब्रामफोर होनानै सेरनानै एवफ्रामना लाबाय। बेनि उनाव बेदरखौ हायखाङा दोननानै दैखौ दै होना होयो माने।
ओ ओ
सारायाव दै होना होयो आरो। बे बिदिनि उनाव दैया गु गुदुं जाबाथाय दैै गुदुं जानायनि उनाव अन गुन्दैखौ होनानै होयो माने
माने अनला ओंख्रि संनायनिबो अनला ओंख्रि संनायनिखाय माबाया माने आदबाव बेसे बेलेग बेलेग खायसेया बेलेग रोखोमै सङो।
माने जोंहा बिदि सङो आरो' जोंहा बिदि सङो ओमफाय माने अनलाखौथ' खेबसेनो होखाजाया नालाय। बेखायनो माने ए एसे एसे एसे होयो आरो माने।
उम दैै
ओमफ्राय उनाव मोजाङै गोदौबाथाय ओमफ्राय बेदरखौ माबायो अ खारैबो होदो बावगारदो खारैबो होयो।
ओ ओ खारै ओ ओ दाउ होबा दाउ होबा गोथावसिन जायो ओव
अ गोथावसिन साबो जायो दा अनला ओंख्रि
उम जायो जायो।
माबायदि सङो
जोंहाबो यिफोरबायदिनो लाइ होबाथाय माने साबसिन जायो गोथावसिन। ओमफ्राय मोदोमो लाइ होबा औ लाइ हाबा बिदिनो गोथाव जायो जानोबो गोथाव जायो आरो लोगोसे बेदरनि गोथावानो बेलेगखा
अ - अ लाइ होनायनि आदबखौ आङो थिया नोङो खोन्थानो हागोनना माबोरै सङो? लाइ होनायखो
ओ लाइआबो माने मोननै रोखोमनि दं नालाय मोनसे गिदिर ओमफ्राय मोनसे आरो फिसा ओमफाय फिस फिसाया माने एसे मोदोमसिनो आरो लाइ गिदिरा बिदिनो माने लाइनिल ओमफ्रायाय आरो यि फिसाया ओमफ्राय फिसाखौ होबा गोथावसिन जासिनो आरो मोदोमनाय जोनो ओदिनो फार्स्टआव हो
लाइखौ माबोरै होयो फार्स्टआवनो होग्रोयोना ना उनाव होयो
ओ लाइखौथ बिदिनो मैगंफोरखौ सुनानै लाखानांगौ मोनथिखानाय खोथा नङा होमबा बयबो मैगंफोरखो साब सिखोनै ओमफ्राय बिदिनो सुना लानानै बेखौ माने हानांगो आरो मिजि मिजि हानानैहाय सारायावनो हा हाखाबाय हानानै ओमफ्रायो खारै संख्रि होनानै दैयाव एसे रेबहोनांगौ आरो अराव दै एस होनानै ओमफ्राय अराव ओ ओ मैगंखो रेबहोनांगो खोबनानै ओमफ्राय जेब्ला माने रेबो अब्ला नोङो दैखो होदो फारसेखिजाय नोङो बेद दर होयोबाथाय नोङो बेदरखो एवफ्रानाबो लाग्रोजायो
औ
बेफोरबायदिनो ओमफ्राय दैया गोदौबाथाय नोङो देना लानाय अन गुन्दैखो नों सारस्रो सारस्रो होदो आरो दै गुदु गुसुआवनो होबाथाय माने अना लाथाखायो ओंखाय एरै एरै होनानै आरामनो सारै सारै होनांगो अन गुनदैखौ होमबाना साबसिन जायो आरो खारै खारै होदो ओमफ्राय आरो बिदिनो सामब्राम गुफुर जाब्रां बानलु बिदि देनानै होबा गोथावसिन मोनजासिनो मोदोमो औ दे बिदिब्ला जों दिनैनि आयदाखौ सावरायनोसै बे
अ दे दे सावराय जायो दे।
जोङो दा दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनोसै खाथि खाला जोंनि थानाय ओनसोलनि खाथि खालायाव औ बेरायहैनाय फोरनि सोमोन्दै
दे
उम नोंसोरनि खाथि खालायाव इदिनो बेरायहैनाय लावखार ओंखाम जाहैनाय जायगाफोरनि मुंखौ खोन्थादो इदिनो
जोंनियावथ' दारागाव दं सकि दङ बिदिनो बेफोरावनो बेरायनो थाङो आरो मानसिफ्रा। गरम बोथोरबाबो गोजां बोथोरबाबो बेहायनो बांसिन थाङो दारागाव आरो सकि।
मानसिफोरा इदिनो लावखार ओंखाम जाहैनाया?
बिदियाथ' गोजां बोथोराव बांसिन। मागो मागोआव बांसिन जायो आरो जानुवारि ताइमाव गुसुआव बांसिन बेरायोना मानसिफोरा।
ओ मानसि जासोयोदां
औ
मानसि थांसोगारो ओं आं थांफेराखै थांनायालाय
खोनाबाय आरो ना
खोनादोङो नु-नुयो इदिनो मबाइलफोरावहाय थांफेरा नै उम।
गरम बोथोरावबो थाङो दा गरम बोथोराव माबायाव बांसिन थाङो आरो दारागावाव दै फैयो नालाय हाजोनिफ्राय बेयायनो दुगैहैयो मानसिफोरा गरमबा।
मोजां जायो नामा जायगायाहाय?
अ जायगायाथ' समायनाथारना?
ओ ओ ओम।
बेनो मानसिफोरा थाङो आरो।
उम
नोंसिनियावलाय मा मा औ आं थांफेरबाय थांबायानो थायो
ए लोगोफोरजो ना न'खरहै
न'खरनिजोंबो थाङो लोगोफोरजोंबो थाङो। खाथिथार जायो नालाय। जोंनि गोसो जाबानो थाङो
ओम सोरजों बांसिन मोजां नाङो ओमफाय न'खरनिजो थांना मोजां नाङो ना? लोगोजों थांना
दाथ' मा बुंनो मोननैजोंबो एखेयानो होननांसिगोन।
औ
नों- नों लाय? नोंसनिथिं मा मा बेरायग्रा जायगा दं?
जोंनि खाथियाव दङो मानास मानास हाग्रामा आरो बिथिं नामलां दङो।
औ
बे मोननैखौल' मोनथिगौ आरो आं दासो सानदि बाकि थांफेनोबो मोनाखै नामलाङावबो आङो गेटस थिंल' थांनो मोन्दों ओमफ्रायो बाखि माने भुटाननि गेट जाहोयो नालाय बेयो भुटान रायजोनि नाम लाङाहाय ओमफ्राय ओहो ओहो हाबनो मोनफेराखै। ओ माने खोनोम मोनन्दैयाव दाहाय माने बुहुत स्ट्रिक जाबाय बेयाव सिङाव हाबहैनाया गेट सिङाव हाबहैनाया बिदिनो ओ बि फोरमान बिलाइ नागिरो। बिबायदिनो
सआव थांफेरबाय दा?
मानासावबो आङो गेटसिमल' थांनो मोनदों माने हाग्रा सिङावहाय हाबनो मोनाखै आरो बेफोरबायदि हाग्रानि जिब जुनारखौ माने ए से गिनाय फैयो।
हाग्रामाया गिदिरानो मोजां नाङो थांनानै बेफोर बायदिनो मानसिफोर थाङो औ दैमाबो दं।
नोंबो सम मोनबा मालाबा थांनानै फै आरो
ओ ओ ओ थिग बिदिनो थामजि मिनिटसो लागोन आरो थामजि ब्रैजिबा मिनिट बेफोरबायदि उम खाथियानो औ एसे
होम मोसाफोरबो नुयोना थांबाथाय मोसाफोरबो नुयोना थांबाथाय?
औ मोसा गान्दा ओमफ्राय मै आरो दाउ राइखौ बांसिन नुयो आरो दावराइया माने खाथिसिम फैयो गेटसिमहाय बिसोरो आदार गारनानै होयो। बेखो जानो फैयो। बे ओ बैसागो टाइमावहाय बैसागो समाव इदिनो इस बिसोरो गांसो गोरलै ओंखारो नालाय ओमफाय मैफोरखौबो नुनो नागिरो आरो नङाबा इसोरो माने गेजेराव हाग्रा गेजेराव हाबना थाहैयो
मालाबा सम मोनबा बेरायनो थांगोन र'
ओ ओ
ज' थांगोन दे सानैबो मालाबा
औ जागोन दे दै
सम मोनबाथाय खबर हरबानो जाबाय नोङो। सानैजो नायनानै फैगोन
औ मानासनि मिथिंगायारि माबायाबो मोजां। मोजाङानो आरो मिथिंगायारि सावगारियारि बेबायदिनो
दं नालाय
दैमाफोर दङ ओ आरो बिफां लाइफां दा गोलोम बोथोर बोथोराव माने बेरायनो बुहुत मोजां आरो। गुसु जाहोयो आबहावाया बिफां लाइफांनि सिन जाहोयो नालाय। नालाय
ओम
इफोरबादिनो
आं थांफेराखैना खेबसेबो। माब्लाबा सम मोनबा नोंजोंनो बेरायहैसिगोन।
ओ ओ जायो बिदिनो बेरायथिंनांगौ नङा होमबा?
अ बेरायबा गोसोफोरखौ मोजां मोनोना।
बेरायनायाथ' बेबायदिनो बेरायदों खिनथु माने जायगानि नामखौ मोनथियाखै नालाय एसे असुबिदा जाहैयो आरो जोंना।
औ औ
हेबाय एखेयानो। दार्जिलिं ओमफ्राय गेंंटकआवहाय थाहैदोंमोन। नाम ओ गोसोआव गैया बिदि थाहैनाय
जि जायगायाव थाहैदो बेखो गोसोआव गैया आरोना अ आंथ' सिक्किमाव थांफेराखै। ओइ आंबो बेफोराव थांफेर -थ'वाखै
सिक्किमनि सावगारियाबो बहुद बहुद समायना ओं
फट'फोरावसो नुबाय थायोना।
ओ ओं हाजो बुरजा होयो नालाय आरो बिसोर माने साखोन सिखोनै लाखियो आरो। दावबायनाय बे जायनाय मानसि बोखाङो नालाय आरो बेनो माने बिसोर बिनि खामायनायनि राहा
अ
नोङाबा बिसोर माने जेबो इदि उफेरा खामानि मावनानै जि आरजिनो हाया नालाय बिस जेरै बेबायदिनो ओं थाग्रा इदि भारा होनानैनो माने खामायो आरो औ बहुद मोजां नाङो बहाय गोजोननाय मोनो।
आंबो थांनो गोसो जानानै दं थांनोनो मोनथ'वाखै।
आलासि सोंनायाव माने बहुत मोजां इनि मानसिफोरा गेंटकनि मानसिफोरा इफोरबायदि
औ
बहद मोजां बेरायनो गोनां बहुद जायगा दं बेवहाय बहुद नायनो गोनां जायगा दं।
औ नायजोबनोनो हा ए ना थांबा औ गोबाव सम लानानैसो थांनांगो जायो माने नायजुबनो गोनांबा
ओ ओ आरो हाजो जायगा नालाय ओ माने खायसेया गारि गाखोनो हाया बेफोरबायदि जायोना। उसुबिदा जाहैयो ओ ओ बेबायदिनो उम
दे बिदिबा लाखिथ'नोसैना? उनाव सावरायलायनोसै दे गोजोननाय थाबाय दे।